उम खोनादों उम
माबा नेटवारकफोरनि प्रब्लेम जादों जां बेनिखायनो दे अब्ला जोङो टपिक रायज्लायफिननोसै जोङो माखौ रायज्लायनो दा नोंथाङा सानदोना।
औ बे जानायनि बिखयखौनो रायज्लायबावनोसै जोङो
दे जागोन दे
नोंथ आं बेखौनो बुंनोसै जेनेबा सोंफोरनि न'आव जानाय आरो न'फोराव माबायदि ज नाय जायो बेनि सायावनो रायज्लायनोसै जोंफोरनि न'आवथ' नायोब्ला जेनेबा बांसिन बेदर जानाय जायो आरोना।
बेदर
जोंफोरा ओं नख न'खराव बयबो जाजोबो नालाय बिदिनो ओ जेनेबा बिदिनो बेदरि जानाय जायो न'खरावथ' आगोल फियोमोन बिदिनो दाउ नाथाय नथाय बेमारावबो जेनबा थैजोबलांदो बेफोर दा बायनानै जानाय जायो आरोना बेदर आरिखौ मालाबा अमा बेदर माबलाबा बिदिनो दाउ बयलार बेफोरबायदि इनिफ्रायथ' आरो न'खराव फुख्रि आरिबो थाखायो जोंहा गोबाङानो। नोंथांलाबो थानो हागौ? जेनेबा नानि फुख्रि साइयो ओ बेफोर बायदि आरोना ब्ला ना आरिखौ थिखांनानै ओं
उम बांसिन आरो अमाखौ मोजां मोनोना जों जानो उम। औ अ अमाखौथ' गारनो हाया ओ मोजां मोनो उम आरो ना नाफोरखौबो मोजां मोनो ओरैनो। ना फिसाफोरखौ आंनि बे खै बुंनोसै आङो। उम ना‌‌ उम ना गिदिरफोरखो बारा जानाय जाया आरो ना फिसा बिदिनो ना बोथिया नास्रि बेफोरफोरखो जानाय जायो मैथा फोरदों मोजां मोनो जानो। उम ओमफ्राय बिदिनो अमा बेदरखौबो दा गरमाव बारा जानो हानाय नंङा आं। दि उम बिदिनो
गर'माव अमा बेदर जा लै। एसे खायफा बा देहाफोरनि पब्लेमबो थायोना। मानसिफोरा सुगार खायसाबा जे प्रेसार गोनां मानसि फोरा एसे खम जायोब्लानो मोजां आरोना मेजेम गोनां जिराद आरो गरम जायो दे। हाया बेनिखायनो
उम
बेनिफ्रायथ' आरो नाखौथ' जानो हायो। नाया देहानि थाखाय। बो मोजां आरो। जेनेबा सानफ्रामबो ना जाबाबो जेबोदि जोंनि देहायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैया आरो। गोग्लैया आरो। मोजां जायो ब्रेनफोरनि। थाखायबो गथ'फोरा जानो हायो।
उम उम।
फायथ' नाखौ आं बुङोब्ला ना फिसाखौबो जायो गिदिरखौबो जायो आरो आङो।
औ उम। जानांगौ दायोथ' आरो बोथोराबथ' गरम नालाय।
नंगौ।
थोराबो गरम ओंखायनो नाफोरा मोजां आरो बांसिन दायो।
औ।
बिदिनो आरो
बु बुंंसाय
आरो मा मा ओं दं जोंनि औ।
ओंख्रिखौथ' बुंनो थाङोब्ला नाय जोंफोरा जेनेबा नोंथाङा गामियाव थायो जानो हा ग नङा होमबा। औ जोंफोरबो जोंफोरबो गामियाव थाखायो नालाय। ओ बारि थायो जोंफोरा। थ'।
उम।
गोसोबानो मैगं खानानै लायनानै जानो हायो। बायदिसिना मैगं थाइ थायो।
उम।
जारिनिफ्राय लानानै बेफोरबायदि जेनेबा मा बुंगोन दिंखिया आरि ना बिराद मोजां मोनो आरो आं बेफोरखौ जानो दिंखियाखौबो जानो। फ्राय एवनानै जानो बिराद। मोजां मोनो आरो आं।
उम
फ्रायथ' जोंफोरनि बारियाव जारि आरि मैगं मोनो नालाय बेफोरखौ जोङो खारदै खारै ओंख्रि जानो हायो ना फिसाफोरजों ना गिदोरजोबो जाजायो आरो
जाजायो जाजायो औ औ
मोजां मोनो नोंथाङालाय
आंबो बिदिनो आङो माने बांसिन बदि माने लाइ लाइ ओंख्रि दा बेलाइ ओंख्रि लाफा ओंख्रि आरो बिदिनो खारि बेफोरखौ मोजां मोनो आरो जानो ओमफ्राय मैखारि माय खारै ओंख्रिया औ आरो सजना औ औ खारै माने सजनाजों माने खारै होनानै जे दालि मिक्स खालामनानै जायो जे बिराद मोजां मोनो आरो जानो ओमफ्राय दा आरो गरम बोथोरावथ' आरो बे लाइ रुनाय आरो बिदिनो बेफोरखौ जानाय ज ओम
औ लाइ मैगंखौ आंबो जोबोद मोजां मोनो आरोना ओरैनो एवनानै जानोबाबो जेनेबा ना बेदर गैयाब्लाबो आरोना गोथां मैगं लाइ बेखौ जानो बिराद मोजां मोनो आरो आं ओरैनो रुनानै जानो मोजां बेनिफ्रायथ' आरो लाफा आरिखौ फोरा मा होनो खारदै ओंख्रियावनो बांसिन बाहायो
औ औ खाथि
होनानै जानो बिराद मोजां मोनो जौफोरनि न'खराव बानायनाय जायो हा दङ नालाय गामियाव थायो नालाय मैगं थाइ थाइगं बानायनि
औ गायनानै हायोना।
नोंथाङाबो नोंथांमोननि न'खरावबो बेफोरबायदि बानायनाय जायो नामा?
औ बेफोरबादि बानायनाय जायो आरो आरो जोंनाव ओ बेबायदि मैगं दङ दायो भहल जोसा भहल खुमब्रा बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो माने जोंनि न'आव आरो बेफोरबायदि र' मा माने सबाय लेसेरा लेसेरा ओंख्रि बेफोर दङ आरो बेफोरखौ जा
जोबोर मोजां जोबोर मोजां। फोर मा बुङो बेखौ लाव खुमब्रा बेफोरबायदि जोगोनार आरि बानायो। दाथ' गरम बेफोर ओंख्रिया जानो जोबोर मोजांसो औ नङा होनबा औ आरो एसे साफल ना मा होनो ओनदै फोरनो बेखौ उम बेखौ थांनाय बोसोराव जों नआवबो जासोदोंमोन आरोना। बिराद माने अहाजासे जादों आरो। गोदै जोबोद मोजां मोनो आरो बिराद मोजां मोनो आङो भहलनि बेफोरबायदि जानो थान्दा थान्दा मोजां जायो आरो ना आरि दै साब
औ नाजों बुहुद साबसिनथार उम।
जोबोद मोजां मोनो।
उम।
मोनजोबनाय जायो आरो। ओ नख'रफोराव सुंबुंफोरा जेनेबा बिदि मैगंफोरखौ ओ बुंनो थाङोबा बायनाय
औ।
बिराद खम जायो आरो ओ मैगंफोरखौ बाखिथ बेदरारिफोरखौनो बायनानैसो थानाय जायो बांसिन नोंथांहालाय
ओ बिदिनो जोंनाबो माने नआवहाय माने बेफोरखो मावनाय जायो नालाय माने गायनाय जायो बेखायनो नआवनो मोनजायो ओमफ्राय बायबांनायानो जाखाया आरो बिदि नआवनो थाबा मोजां आरो बेफोरो आरो मैगंफोरा अम
सुबिदा आरो गामियाव थायैखाय जोंफोरा बिदि मैगं मोजां अरगेनिक मोनजायो
दायोथ' औ औ मोजां जायो
बेनिफ्रायथ' आरो बंजाबावगोन नोंथाङा
दायोथ'
आबाद मावोनो
औ मावनाय
माय आबादारि फोरमायजागोन एसे माबायदि मावनाय जायो खामला लानाय लायो लाया बुंजा नि एसे नोंथाङा
औ जोंनाथ' दायो माने ओ खामला माने गायनायनि थाखाय लानाय जायो माइ गायनायनि थाखाय फ्राय आरो बिदिनो माबा मा होनो बे ओ आरो हाल एवनायावबो ट्रेक्टरफोरजों एवनाय जायो आरो बिदि
औ थारैनो जोंफोरो आगोलनि समाव माइ मावोमोन आरो जोंफोर न'खरा ओमफ्राय दा इसे बेस्थ' जाजोबबायना जोंफोरा न'खरा ओंखायनो ओ बिदि होयो आरो थेवबा अम गुबुना मावो बिनिफ्राय बिसोरहा एसे ओ जेसेबांखिनि जोंहा मोननो गोनां बेखौ बिसोरो होफायो आरो न'आव मायखौ बेनिफ्राय बिसोरो बि बिदिनो मावो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदो गायनाय समाव जेनेबा औ खामला लायो। बाजिनो बा हानाय समावबो बेफोरबायदि खामला आरिजों हाहोयो आरो ओमफ्राय दानि जुगावथ' जेनेबा हालेवनाय या जोबोर खमसै टाइमबो लायो नालाय ट्रेक्टर आरिजोंनो ट्रेक्टर आरिजोंनो बांसिन
औे टेक औ दाना मावग्राबो ओंखारलाना बेखायनो होम बेनिखायनो आंबो बेखायनो माने ट्रेक्टरफोरजों होनाय जायो आरो ओरैनोथ' माइ मा मा माइ गायनाय जायो नों- बिथां मोनहा
हो
मा मा माइ गायनाय जायो नोंथांमोनहा।
माइखौथ' बिसोरो मा मा गायोथाय आं माइनि नामफोरखो आं माने बारा हमदांस'
औ
फेमेलि बिदिनो जाबाय थानायफोरखौनो गायनाय जायो बिसोरो
उम जोंना थ' बिदि ओ माइब्रा गायनाय जायो आरो जोसा जोसा माइरं गायनाय जायो। औ जोसा माइ मायरंआथ' बहुत जानो मोजां मोजां मोनो ना मोना फिथा देनानैबाबो जानो मोजां आरो बिदि ओरैनो ओंखाम संनानैबाबो जानो मोजां ना नों मोजां मोनो।
औ मोजां जोसाखौ बिराद मोजां मोनो।
औ औ आरो मेब्रायाबो मोजां
माइब्राया मोजां मोजां गोथाव जायो आरो
फुंफोरावबो जाजायो मोजां औ दे बा दा दिनथ'नोसै होमबा दिनै ओं दे औ जागोन दे उम